हेल नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों, खुलुमबाय नों
औ औ खुलुमबाय। मा खबर?
औ आं मोजां मोजाङैनो दं। नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दं ।
औ ओ आं
उम दे बुंलाय
औ आं नोंथांजों ओ बिजाब बाख्रिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा?
औ औ हागोन।
औ थेवबो आङो थेवब्लाबो आङो एस बारा मोजां मिथिया बे बिजाब बाख्रिनि ओ सोमोन्दै थेवब्लाबो आङो जि मिथिगौ आं बेखौ बुंगोन नोंथांनि सिगाङाव।
बे फोरमायनाहोलाय।
बिजाब बाख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो जि जायगायावहाय ओ जोङो गोबां बायदि रोखोमनि बिजाबफोरखौहाय ओ दोनथुमनाय जायो जों बे जायगाखौनो बिजाब बाख्रि होननानै बुङो आरो नोंथां औ आरो बे बिजाब बाख्रियावहाय जोङो मा गांसेल बिजाबखौ मोननो थाङा।बिदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओ बा गेदेर गोलाव गेदेमा सुबुंफोरा सानसुमै सुबुंफोरा लिरनाय बिजाब बिदि थायो बायदि रोखोमनि ओ जेरैहाय सलमा बिजाब ओ खन्थाइ रायथाइ ओ सुंद सल सलबाथा ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बिजाब थायो मोन मोननो हायो आरो औ आरो जोङो औ नोंथां
बिजाब बाख्रि एबा ओ लाइब्रेरिया जाबाय माने गियाननि मोनसे दावबाय नि नङा होनब्ला? दा बिजाब माने लायसि एबा गियान आरो बाख्रि माने दोनथुमग्रा जायगा आरो ना माने औ गुबुन रावाव बेखौ लाइब्रेरि बुंनाय जायो आरोना जाय गामिनि माने औ लाइ माने लाइ सोदोबनिफ्राय फैदों आरोना दा ओ दस अर्थआ जाबाय बिजाब नङा होमब्ला दा बिजाब बाख्रिया सोलों थाइ सुबुं बिद्धिया, बिगियान, साहित्य आरो गुबुन गुबुन आयदानि थाखाय गोबां बिजाफोरखौ माने थुबुरनानै दोननाय जायो आरोना।
औ सैथो नोंथां।
ओ बिजाब बाख्रिनि माने बिफां आरो रोखोमफोर माने गोबां थायो आरोना दा बिजाब बाख्रिखौ माने सादारन माने आं एसे फोरमायनो हागोन आरो रोखोमफोरखौ माने फरायसालि आरो कलेज बिजाब बाख्रि नङा होनब्ला दा फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि मददथिनि थाखाय माने बिजाब बाख्रि माने ओ लानाय जायो आरोना बिजाब बाख्रि। दा मिरु एबा सर खारि बिजाब बाख्रि थायो। बबेबा सासे राजा एबा सरकारनि दैदेननायाव सुबुं अनजिमानि थाखाय ओ बे बिजाब बाख्रिखौ दोननाय जायो आरोना बुंनाय जायो दा माखासे रायजोआरि बिजाब बाख्रि थायो बेयो जाबाय ओ साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय माने खौरां जायो ओ बेयाव जायखिजाया सुबुंआ फैनानै फरायनो हायो आरो नो दा माखासे डिजिटेल औ डिजि टेल बिजाब बाख्रि थायो ओ डिजिटेल बिजाब बाख्रि होनना बुङोब्ला जोंनिया दानिया गो माने बिखायनि जुगाव अनलाइन एबा कम्पिउटार फरायनो हानाय बिजाब बाख्रि थायो आरो ना। दा बिजाब बाख्रिनि माखासे जे गोनांथिनिफोर दङ। दा बिजाब बाख्रिनि माखासे गोनांथिया जादों सासे सुबुंनि जिउआव आरो समाजनि माने ओ दावहायाव माने बिजाब बाख्रिनि गोनांथि एबा गोनांथिया जोबोद माने ओ गोनां थार आरो। दा गियान बांलांनाय होनना बुङोब्ला बिजाब बाख्रिया सुबुंनि साननाय हनाय आरो बांलां होनायाव हेफाजाब गैया आरो बेना दा रांखान्थियारि मदद होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो मानसिया बयनोबो नांगौ जानाय गाहाय बिजाबफोरखौ माने बाजारनिफ्राय बायना फरायनो हाया‌। दा बिजाब बाख्रियाव खम खरसा एबा ओ बिना फैसायाव बिजाब फरायनो मोननाय जायो नङा होमब्ला बिजाब बाख्रियावनो जोङो मोनाब्ला मोनो दा इयाव माखासे सान्थियारि थासारि थायो बा बिजाब बाख्रियाव जोबोद सिरि आरो सान्थि थासारि थायो ओ जाय। फरायसानि थाखाय साबसिन जायगा नङा होमब्ला। दा माखासे सोंदांनाय थायो बेयाव रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बिजाब बाख्रिया मोनसे बयनोबो नांगौ जानाय थावनि नङा होनब्ला। दा बेयाव माखासे फायदाफोर थायो सुबुंफोरनि फरायनायनि बिबां एबा हाबिलाखौ बांहोयो समाजनि माने संस्कार आरो उन्दै गियानखौ रैखा खालामो बेयो इयुन जुगनि थाखाय बिजाब एबा बायदि बायदि रैखा खालामना दोननाय हेफाजाब खालामो आरोना दा बि जाब बाख ख्रिया जाबाय समाजनि। मोनसे आरसि नङा होनोमब्ला? जाय हारियाव बिजाब बाख्रिनि गोनांथिया बाङो बे हारिया ओ बेखौनो सोलोंथाइ आरो बिद्दायाव साखा फाखा जायो आरोना दा दिनैनि बारथि खालनि जुगाव साफ्रोमबो गामि फरायसालि आरो नखराव माने मोननैसो बिजाब बाख्रि गायसननाया जोबोद गोनां आरोना दा माखासे। सो बिजाब बाख्रिनि गाहाय आयदाफोर दं बेवहाय बिजाब बाख्रिनि माखासे बिबेक दङ बिजाब बाख्रि सोदोबनि गियानारि अर्थ बेयो मानो गियाननि मोनसे थावनि एबा फानडार सुबुं जिउ आरो सोलोंथायाइाव बेनि सिगां बाथ्रा माखासे माने ओ बिबेकफोर थायो आरोना दा बिजाब बाख्रिनि रोखोमफोर थायो रायजोआरि बिजाब। बाख्रि थायो साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय माने खौरां जानाय थावनि नङा होमब्ला सोलोंथाइनि बिजाब बाख्रि थायो, फरायसालि कलेज एबा इउनिभारसिटिनि फरायसा फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाब बाख्रि थायो माने बिसेस बायदि बायदि बिजाब बाख्रि माने बबे एबा संथा एबा आयेन बिगियाननि बिजाब बाख्रि थायो माखासे दिडिजिटेल बिजाब बाख्रि थायो एसे समावनो आङो बुंबाय कम्पिउटार बा इबुक आरो अनलाइन फरायनो हानाय गोदान जुग माने बिजाब बाख्रि थायो आरोना दा समाजाव बेनि गोनांथिया गोनांथार आरोना रांखान्थियारि बा बिफाव खम फरसायाव बा फरायनायनि खाबु होनाय जायो आरोना बिजाब बाख्रियाव दा फरायनायनि दा बांलांहोनाय जायो ओ समाजनि माखासे। औ गैया खालामनाय सोलोंथाइनि सोरां लाबोनाय बेफोर थायो बायदि बायदि साहित्य एबा संस्कृति बिजाबफोरखौ रैखा खालामना दोननाय जायो आरोना दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना बिजाब बाख्रिनि बागै
औ। माने औ जोङो माने बे। फोर बिजाबखौ फरायनानै जोङो। गोबां गो गियान आरजिनानै लानो हायो मिथियैखौ मिथिनो मोनो ओं बिदिनो जोङो औ माबा मोनसेखौ मिथियैखौ जोङो बेफोर बिजाबफोरनिफ्रायनो जोङो मिथिनानै बा बिदिनो गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो बिदिनो जि -जिउआव जोङो दावगालांनो बा बेफोर लामाखौ जोङो नागिरनानै ओ लानो हायो आरो बेफोरनिफ्रायबो जोङो औ आरो बेखौ बिजाब ओ बाख्रिनि अनगायैबो दखान गलाफोरावबो मोननो हायो
नंगौ दा ओ बिजा औ बिजाब बाख्रिनि माखासे नियमफोर थायो बा लाइब्रेरियाव सिरि थासारि रैखा खालामनाय बिजाबफोरखौ मोजाङै गोजोनै बाहायनाय आरो समाव ओ जमा होफै फिननाय बेफोर बायदि बायदि औ नंगौ
बिजाबखौ लाबो- लाबोब्लाबो जोङो नआव लाबो लाबोबाब्लाबो जोङो बेफोरखौ फरायखांनायनि उनाव हाय बिजाब बा।
औ जमा जमा हैफिननांगौ आरो जायो आरो औ माखासे ओ बिजाब बाख्रि बा लाइब्रेरि कार्ड
जाहाथे औ बेफोर बिजाबफोराबो जाहाथे उननि सि-सुबुंफोराबो जे फरायनो ओ खाबु मोनो बिनि थाखायनो जोङो बेफोर बिजाबखौ दोनहैफिननांगौ जायो जाहाथे बियो थाबाय थायो गोमाया जासे
दा बिजाब बिजाब बाख्रिनि माखासे आयेन आरो थाखोफोर दङ बिजाब बाख्रिनि आयेन आरो नियमफोर नङा होमब्ला दा बिजाबाख्रि बाख्रि बिजाब बाख्रि होनना बुङोब्ला बिजाब बाख्रिया मोनसे सान्थियारि आरो सोलोंथाइनि थावनि बेनिखायनो साफ्रोमबो ओ फरायसाफोरा ओ बे ओ माबाखौ आयेनखौ मानिना सोलिनाया जोबोद गोनां नङा होमब्ला माखासे रैखाथिफोर थायो बेवहाय बिजाब फोरनि ओ बिलाइ बिखायनो एबा सिनायनो मोना बिजाबाव ओ माने बिजाबफोरखौ बिजाब बाख्रिनि बिजाबफोरखौ माने बिसिनो मोना बा बेवहाय बिजाबाव माखासे लिरल्लानो ओ लिरलानो बा दागो दागो खालामनो मोना बेवहाय गोबां माने नियमफोर थायो आरो दा माखासे कार्द बाहायनाय थायो बिजाब बाख्रिनि माने मेम्बारशिप कार्द गैयालासिनो औ-औ-औ दा बिजाब बाख्रिनि मान बे मेम्बारशिप कार्ड गैयालासिनो बिजाब माने बा नआव लांफिननो मोना आरोना मेम्बारशिब थाथार नांगो दा ओ सम आरो जमा होनाय होनना बुङो अब्ला जोंहा बिजाबखौ थि समनि सिगाङाव जमा होनांगौ फरायखांनायनि उनाव सम दङ बेवहाय बा स समा जोंहा थांगौब्ला जारिमिना माने जुरिमाना आरोना जारिमिना होनांगौ जायो माने समा थाङो थाङोब्ला औ माने गोदोनि जुगाव बिदि दंमोन आरो दा दानि जुगाव माबायदि बेफोर बारा ओरै बिदि नंला माने माखासेया थावनियाव दोनफिननाय मोनसे माखासे आयदाफोर थायो आरो बिजाब बाख्रियाव दा फरायनाय जोबखांनाय बा बेखौ बिजाबखौ थि टेबोल एबा आलमारियाव माने लांफि फिननांगौ आरोना माखासे नियमफोर थायो नियम मानिनाय जे लाइब्रेरि सिङाव बा बिजाब बाख्रि सिङाव माखासे जामुं लोमुं लाबोनाय आरो मबाइल बाहायनाय आयेन बायदि बिफोर माना दं आरो ना दा बिजाब बाख्रि बाख्रिनि माखासे थाखो आरो रोखोमफोर दङ रायजोआरि बिजाब बाख्रि दङ बे रायजोआरि बिजाब बाख्रियाव साफ्रोमबो रायजो जोआरि सुबुंनि थाखाय ओ मोजां बा खुरां आरोना बेयाव जारिमिन बा साहित्य आरो खुरां बिजाब बांसिन
औ नोंथाङा जोंनि रायलायनाय समा जाबायमोन औ नो जे आं नोंथांनिफ्राय मिथियैखौ मिथिना मोन बाय ओ नोंथाङा बिदि फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि सिम गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदि
औ अ दे दे रोजा रोजा रोजा साबायखर